हेलौ नोंथां नोंथाङा खोनादों ना
हेलौ औ खोनादोंना नोंथाङा।
अ नोंथाङा खोनादोंना? जों दा बरफोरनि जामुंफोरनि सोमोन्दै सावरायनो सानदों
औ नंगौ नोंथां। बेफोरनि सोमोन्दै नोंथां। औ खोनादों खोनादों। नोंथाङा औ। दे बिदिब्ला नोंथाङा गिबियावनो एसे बुंग्रोदो। औ।
उम।
नोंथाङा एसे बुंग्रोदो।
अ जानायफोरनि सोमोन्दै माने बर'नि जायफोर जामुं फोरा जेनेबा जुग्राफेलि जुग्राफिकेलि हिसाबै माने गनायथि मोनजाबाय। बेफोर जाबाय जेरै नारजि
औ औ।
नारजियानो बर'फ फोरनि साब सासिन ओंख्रि जेरै-नारजिखौ जोङो गिबियावनो बेखौ जोङो गोथां बिलाइ महरै मोनग्रोयो बेनि उनाव जोङो औ फोराननानै-
औ।
माने सोनानै दोनो आरो सोना दोननानै उनाव जेब्ला जोङो
जानो गोसो जायो अब्ला जोङो बे नारजिखौ अमाजों माने स सङो।
औ नंगौ।
फोरा बेब बेखौ साबसिन ओंख्रि होननानै साननानै लायो आरो ओमफ्राय बर'फोरनि जेनेबा खायसे जेरै मानसि थैनायफोराव ना बेखौ। जोंनियाव माने गोनांथि थार आरो गोनांथिया ओ जोंनाब बेखौ जेनेबा मानसिखौ सावखांना फैनानै ओ नारज इखौ जोङो दांनांगौ आरो दाङोब्ला माने जोंनि खायसे माने मानसि सावनायाव नांनानै फैनाय खायसे गाज्रि आसोरफोरा गोजान जायो होननानै बर' फोरा फोथायो ओ बेनि अनगायैबो ओ जोंना बर फोरनि जा मानसि थैखांनायनि उनाव माने सारादु जायो बे सारादुआव ओ बे नारजिखौ जोंङो रायजो राजाफोरनो जाहोयो। बेखौ जोंङो नारजि अरगारनाय होनना नै बुंङो। खालामोब्ला लायनो जोंङो माने गोथैनिफ्राय जानगाराव जानाय होननानै फोथायो आरो नोंथाङाबो एसे बुंनानै होदों।
जोंनि ओनसोलाव बिदिनो ओ नारजि ओंख्रिखौ बाहायनाय जायो ओ नोंथाङा जेरै बुंदों ओ बियो हारिमु जों आंगो सोमोन्दो दङ। एबा सारादुआव ओ जों बेखौ बाहायनाय बाहायनाय जायो। ओ बिदिनो सारादु दिनखालि जोंङो नारजि ओंख्रिखौ जायो जायोब्ला बै सुबुंजों जों जोंहा बै दिननिफ्राय ओ आंगो सोमोन्दो। नै जोंङो ओ फोथायावबा- फोथायबोगासिनो दङ थिग बेबाय अनला ओंख्रियाबो मोनसे ओ बुंजाथावबा एबा जोंनि मेलौहाब ओंख्रै होननानै ओ जों जा माइरंखौ बे ओंखाम माइरं जोंनो बेखौ गिबियावनो जोंङो अन एबा होग्रोनांगौ बेनि उनाव बेखौ ओ। थबसियानो जा ए बा दिंखि नहोले उवाल ओ आरो आथिखालावथ' गोनोखोनि जुग नालाय आथिखालाव जोङो ग्रेन्दार मिसिन फोराव देनानै बेखौ गुन्दै खालामो आरो बेखौ जोङो ओ अमाजोंनो जा एबा औवा मेवाय ओ नारजिजोंबो जायो आरो बिदिनो ना फाम बेफोर जों जोङो ओ जानायखौ नुनो मोनो। आरो बेखौ संनो थाखाय जोङो ओ जुदि खार खार गोनांथि जायो नोंथाङा ओ खारैनि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हो हो
खारदैनि सोमोन्दै खारदैआ होनोब्लाथ' खारदैयाबो जोंनि बर'फोरनि मोनसे एंगारनो हायै माने गोबां माने बर'फोरा ओ खारदैखौनो जोंना साबसिन होननानै साननानै लायो ओ। खारदैखौ ओ बुंनो थांङोब्ला आ बेखौ जोंङो ओ थालिर फस्ला महरै मोन ग्रोयो आरो। आ बेनि उनाव जोंङो थालिर खौ दाननानै बेखौ जोंङो माने जिरो जिरनानै फोरानो फोराननायनि उनावहाय ओ सावो। ओ सावनानै बियो ओ गोसोम माने हाथफ्ला बायदि जायो आरो गोसोम हाथ थफ्लानि उनाव बेखौ जोंङो माने सालिखांनानै बेनि जा एसे जुजाय ओंखारो ओ बेखौ गारो ओमफ्राय मोजां बाहागोखिनिखौ लाखियो जोंङो, ओ खिनानै बे खौ जोंङो ओ बबेबा जोदौ एबा माखासे भयामफोराव बेखौ एसे दै सिदोमाजों नाग्लिनानै माने नारसोयो। ओ नारसोनानै ओ बेखौ जोंङो खार दै रोसि महरै माने दिहुननानै लायो आरो बेखौ जोंङो। ओमफाय ओ बथल बा माबेबा जोंङो जोदौबा माने जायखिजाया मोनसे जोंङो मोजां माने मुवायाव दोननानै जोंङो लायो आरो। बेखौ लानानै जोंङो बेनिफ्राय जोंङो जेब्ला जोंङो ओंख्रि संङो खारदै ओंख्रि बेयाव जोंङो बेखौ होयो। होनानै आथिया थालिदानो माने बयनिख्रुइ साबसिन होननानै जोंङो गनायनानै लायो आरो। ओमफाय जोंङो थालिर मादा ना थालिर मादानिफ्रायबो जोंङो साबसिन माने मोननो हायो आरो। बे खारदैखौ।
औ नंगौ। थिग बेबायादिनो जोंनि गेजेराव दा नाफाम ओंख्रियाबो जोंनि गुबै ओंख्रि। नङा होमबा बेखौ औ मिलौहाब ओंख्रि होननानैबो बुंनाय जायो बेनि सोमोन्दै आं इसे से बुंनोसै ओ नाफाम ओं ख्रि बानायनो थाखाय जोङो बिनि गुदि मुवायानो जाबाय ना एबा ना गोरान। आरो ओ जायखौ जोङो गांजेमा थास होननाय जायो बे थासखौसो बेयाव बा बाहायनाय जायो गिबियाव जोङो ओ नाखौ खौ मोजाङैनो सायनानै एबा बिनि खिफोरखौ गारनानै लानांगोन जाहाथे थे गोखा जाया बिनि थाखाय आरो बेखौ बेखौ जोङो ओ मोजाङै सुनानै सानदुङाव ओ मोजाङै बेखौ रानहोनांगोन एबा फोराननांगोन बेनि उनाव जोङो बै थास'खौ जाय खौ जों गांजेमा थास बुङो बेखौ जोङो बिनि बिगुराव थानाय ओ जाय बाहागोखौ जों जाया बेखौ मोजाङै गारनानै जानानै बेजों जोङो ओ देग्लिनाय जायो बेखौबो जोङो खायफाया उवालाव नहालि खायफाया दिंखियाव जोङो देनायखौ नुनो मोनो बेखौ जोङो ओ बिदि देग्लिनानै मोजाङै गुन्दै खालामबाय गुन्दै खालामनायनि उनाव ओ एसे खारदै होदेरो होदेरनानै जों बिखौ ओ खायफाया ओ लारु महरैबो बानायनानै दोनो आरो खाय फाया बेखौ औवानि हासुं ओ हानि दैहु न
औ
हालि टिकनि भयाम बेखौ ओ जाहाथे गोबाव सम सि थायो मोजोंङै बेयाव बार हाब नो हाया बेफोरबायदि दा बेयाव बार हाब्ला गाज्रि जानायनि ओ गाज्रिखौ जों नुनो मोनो आरो जा
औ
नि गेजेराव गोबां मैगं थाइगंफोर दंङ उम
औ
गुबुन मैगं राननायनि सायाव एसे फोर
आंङो साम'नि सायाव बुंनो सानदों। साम'आबोथ'
माबा बुंदों नोंथांङा? साम' माने साम'आबो बर'नि साबसिन ओंख्रि होननानै गनाय जायो, ओ साम'खौ जोंङो गिबियावनो जोंङो दैयाव खनानै लाय ग्रो नांगौ आरो ओ बेनि उनाव जोंङो साम'खौ ओ ला बोनानै बेखौ ओ जोंङो सायनानै बा बेनिफ्राय जोंङो एरख'नानै बिदिहायबो जोंङो जानो हायो, सबायजों साम' जेरै बर'नि गोथावसिन ओंख्रि। ओ बेफोरबो माने दाब दाब जायगाफोराव ओ बर'नि साबसिन ओंख्रि होननानै ओ गनायजायो आरो ओ बेनि अनगायैबो जोंना दंङ थास' बिथिरि थास' बिथ्रियाबोथ' बर'नि साबसिन ओंख्रि ओ माखासे बर'फोरनि मेल मिथि थिंफोरावबो ओ माने बैफोर मैगंखौ माने होनाय जायो आरो बर'फोरा ओ जाहाथे बा मिथिंगायारि बा गामियारि सुबुंफोर बा मिथिंगाजों सोमोन्दो गोनां ओ माखासे माने बैफोर मैगंखौ बर'फोरा माने जानानै थांनानै थायो आर, बैफोर मैगंङा माने बर'फोरनि थाखाय माने बिराद माने गनायजाथाव आरो खायसेफोरा दाबो माने जोंनि माने जाय